खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय ओंखाम जादों आङो
ओ मा होनोमोनलाय गोजोन
अ बारा खोनायाखै । लारायफिनलाय
गुड मरनिंखौ मा होनोमोनलाय? गोजोन
माबा गोजोन फुंबिलि
बा
गुड मर्निं मिस गोजोन
आ थोन होनजालाय लांबाय
थान
गोजोन सानजुफु
सानजुफु औ
मा ओंख्रि?
ओ ओंख्रियाथ' गोजांसोलै दाउ बेदर, आलु बहल थायजौ आसार ओमफ्राय आं नोंखौ माबा गोथाव संनो थिनोमोन ना
ओमफायनो आंखौ हनै गालांबायसो मामि बाबाया आंखौ हाबा जानो
थांदों आयु
हाबा जानो थां बै मालाय आंखौ गालांबाय बायासै आंनो मा गालांदों मिथिखौ भिन्दि बाजा बिदिल' खायानो गालांबाय बेखौ संनानैसो जाबावनांगौ आं बाबायसो जानोनो नोंबो लिंहरा नालाय
बुफुंलायनो मा होनदों
नोंबो लिंहर
नङालै मा होनदों नों बिनि सिगां
संनानैसो जानांगौ होनदां
बेस्रा माबा मा होनोमोनलाय गारि गैजाया आहाबो
आं हारसिं नो
अबाव थांदों अबाव
हाबा जानो थांदों होनबाय
थोद अबाव होनदों मेलार
बबावखौ मिथियाना आङो आं सोङासै
इसर गुदि गालां गालांबाथाय गुदि फिथा सोंजोबनांगौ
माबाथिं थांदों दां बांगाल दबा साइटथिं
बाङाल दबायाव सोरनि हाबा?
आंगोलथ' दबा बारलां बावनांगौ बै
औ उम उम दाबाय दे बुंदो रायलायदो
दे गाबोन गाबोन दा ममआ
उम
लांफैया बासो दा
मा जाखो गारामायालाय मा गोथै गोथै
मा गोथै जालायखो आं गगा मोनहांदों मैयानो जा बुरजा थाइजौ जाबायना आङो
खोनाला र' मा होनदों
जा बुरजा थाइजौ जानायनि गगा मोनहां जादोंदांलै
मा जाया
थायजौ
बेनोबा आंनावसो बिहरलाबायो
बायदोंसो दस थाखानि बायना लाबोदोंनो मामि
जा
मोजां खोन्थाबा
अ
दस थाखानि मोनबोदों
उम
लिसु जानो लुबैदों होनबाय लिसु सु
औ लै गैया लिसुआनो गैया
सारियालिआव फानफैया खै रावबो
लिसुआनो गैया इबाराव
सिरिजोबबाय नोदां दाख्लैनि बारहुंखायाव अन्थाइआव
माबायाव गुहाटियावथ' आयै दामखौनो बुंनो हाया एसेबां सेया थिनस' बेबोनो सां रल सानो
ओमफाय बेबो एफा मा होनो हाइब्रिद नंबावासो
उम नायदोंना आङो मेलला
उम
ओमफाय जोंहा बेवहाय बिस थाखानि बायनानै जायो बेखौ बोरै तिनस'नि बायगोन दे
बेखायनोथ गिलु बालु नो माखौथो गिलु बालु होननाय मानो फोनदों मा खोनादों बेयाव बिस थाखानि जों बायो गहाटियाव थिनस'नि बायनांगौ बे बिस थाखानि बुसथुखौ होनदों फैसा हथ बायहैनो आं थिनस'लखौनो गिबाय नामा होनदों आंखौ
मा
थिनस'ल'खौनो गिबाय नामा होन्दों आंखौ
आयु थिनस'नि मा मा मोनजायो जों आय मोवबा मोनदों थुखाखौनो बावलायनाय मोनजागोन
उम उम बेयाव ना आं मोनाव हेल
ओ
आं होननायाव खोमाथो होनाव
मा आं होननायाव
आं होननायाव माबा मोनो दा सुफा मोनो रामिन मोनो मम मोनो चावमिन मोनो चावमिनखौ जा सावमिना गोथाव नङाबो
बेसे बेसेनि
माबायानो राय रिजनेेबोलानो प्राइसफ्रा कुवानटिटिनि हिसाबै
उम मम जाहैगोन ममआ बेसे
ममया उम ओरैनो आ सिक्सटि फाइभमोन खोमा ओमफ्राय जला एक्स थाइबा
उम
जानायसै
उम जानांगौ
मैया हराव खारें गैयामोन साला
हरसे गैखायामोनलाय सयथिबो आयौ
जोंना बेटारियानो थैबाय ओमफ्राय
लागाव
ओमफाय खोमसि थाबाय थानांबाय आङो हरसे
फनखौनो नायब्रे फालांबायदो बे
नायब्रेयाखै गैखायामोन सारसआनो बेलासियावनो थ्रिस लखासैमोन ओमफ्राय चार्जिं होनो रोङासै दाना ला गा खाय ना बेै
ओइ र बनदसो जाबाय खोनाया होनफिनलाय
चार्जिंयानो बन्दसो जा सारजिं थोथ आंहासो बन्द होनलाय लांबाय चार्जिंयानो होनो रोङा है होनदां बेलासियाव
ए
ओमफ्राय थ्रिसैनो थाबाय थाबाय गैला ओमफाय फाइभ पारसेन्टजोंनो उन्दुलांबाय आं
औ
क्लेसानो जाया आरो आंना फिफ्टिन पार्सेन्ट जाबाथाय
औ खामनाय गारहरजोबदो मबाइल फोरखौनो
बायना होलाय गोदान
नोंसिना अ नोंसिना दानफैबायनो नामा बिफांखौनो जाम्बुखौ
माखौ
जाम्बुवा
जाम्बुआ गैला मौसुमिसैना जामबुनि जायगायाव
ओम
हौरै हरै फांसे दंबावओनदां जाम्बुआ दा दासो देरहांदों जा जाम्बुखौ नुवानो माथो थो जेरावबो फाननाय
नायलाय फिथाय थादों नामा
होद गैया
दानखोना माखोथाय आं नुवासैनो बिफांखौनो
औ
गाहायसोमोन दाबो
मौसुमि जानांगौ
फैबानो मोनजागोन
जेबो गैला जोंनाव आं बाबायसो
बेदरा संख्रि नांनायखौनो मोनासै मारैबा मोनजाबाय
थाइजौ गायनांगौ लिसु गायनांगौ
माथो माथो खालायनो नागिरदों बे सारायखौ मा खालायनो नागिरदों मा फज'आ ए अमा बेदर जानो लुगैबावबायलै
गैयानो लाबोआखै जोंनाबो दाबो मोना
एम्बु बुथारगौमोनलां
ओम रोंगौ नों बुथारनो
बुथारला बायगोन बुथारला बायगोन
एमबु सि थ्रु बुथारनालां
ओइ ओंखाम जादों आङो मुगै सुगै
ओमफाय खुसेंग्रा हमनायालाय
हो
मैया खुसेंग्रा हमदोंमोनलां मैया गोथावनो
खुसेंग्रा आं खुसेंग्राखौ जानो सुखुवालै
हम
आं खुसिंग्रा जानो सुखुवा
आं माबाखौसो जानो सुखुवा बे मा होनोमोनलाय बोरबिला ना मा होनो
खौबो सुखुवा
औ गांजेमा गांजेमा बुर बिलासो होफ्लांलायलांबाय
आङो इनसेक्टखौनो इनसेक्टखौनो सुखुखाया बे एम्फौ लाथा जा खल' एसे जानो हायो
औ उरि एम्फौ लाथा खुसेंग्रा मोजां मोनो ओमफ्राय बे दुब्लियाव मोनसे एम्फौ मोनो ना माइ गायबाय था माइ गायबा बेखौ मोजां मोनो
मिनथिया आङो
गांजेमा नङा गोसोम गोसोम जायो मा होनोबा
बिरबुला
मा होनोथाइ मोनथिया आङो उ मादि जायो बाथोन माबादि बिलाय गोथाव गोथाव खांख्राइ बाथोन बायदि
जाफेराखै आं
जानाय
मिनथियाबा माबाय दिया
नोंनि बिमाखौ हमनो थिन अखा बोथोराव दालाय बे लाइ-लाइटआव जमा जाफैयोना
एम्फौखौ खि जायो सो होनलाबायगोन
नट ट्रायबेल ट्रायबेल हने का किया फायदा
ट्रायबेल हने का किया फायदा दा आं इन्सेक जाया मिथिबाय आं इन्सेक जानो हाखाया
मानो
मोनथिया आं इनहेक्टखौ सुखुवा बारा
उम जानो हालालै उदैया बुंबाय
जेबो जाया सोरबा सोरबा बे दिनिआथ जेबो जाया
है बेखौथ' मा बुंनो जेबो बुंङा आङो
बुंनांगौ जेबो खोथा गैया आंहा बेखौ
हनै
अ दे हरफिननि र' मोनसे दंबावो
ए